खोनादों ना?
खोनादों नोंथां।
औ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय ओ दा बे समाव आमफाय आङो नोंथांजों माखासे गोनांथार आयदाफोरनि सायाव सावरायनोसो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोनना?
औ सावरायजागोन नोंथां।
जाहैबाय जे बर'फोरनि दोरोंआरि फालि जानाय फोरबोफोरनि सायाव। दा नोंथाङा बेफोरनि सायाव जा एसे मिथियो आंनो फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां जागोन दे आं अब्ला नोंथांनो बैसागोनि सायावनो एसे फोरमायनानै होनोसै नोंथां ओ गिबियाव जों बै बैसागो होनोब्लाथ' बयबो मिथिखागौ बैसागोआ जि बर'फोरनि मोनसे ओ एंगार हायै रंजाथाइ फोरबो बे गोदो निफ्रायनो आजै आजौ आबौ आबौमोननि समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों बैसागो बोथोरखौ जोङो बर'फोरा गोदान बोसोर होननानै हमनानै लानाय जायो आरो बैसागो बोथोरखौ ओ बेनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला बैसागो बैसागोआ जोंहा माब्लानिफ्राय जागायो होनोब्ला जों बैसागोखौ सैथ्र' दाननि जोबथि साननिफ्राय ओ जागायजेनो होननानै बुंनो हागोन आरो बुंथारोब्ला ओम बेनिफ्राय बै सानाव मा खालामो होनदों सै सैथ्र' दाननि जोबथि सानाव सैत्र' दाननि जोबथि सानाव जोंहा मोनसे नियम दङ आरो मा होनो बेखौ हाबाफारि जेनेबा जों मोसौ थुखैनाय हाबाफारि दङ बैसानखालि मा खालामो जोङो मोसौ फोरखौ ओ गोदोनानि दिरुं बायदिसिनाफोरखौ जोङो मोसौ मोसानो गोदान गान हो जोबो आरो बै दिनाव ओ गोजाम दिरुंफोरखौ ओ जोङो जेनेबा जेनेबा ओरै दङ मोनसे नियम दङ जे गोदान दिरुंफोरखौ गानहोबाय बेनिफ्राय मोसौनियाव जोङो फोथा गोसोम गोसोम फोनजोबो आरो मोदोमाव फुङाव चित्र दाननि जोबथि सानाव बेनिफ्राय ओ जोङो बायदिसिना फिथाइनि माला सुयो बै दिनाव जेरै लाव फान्थाव हालदै ओमफ्राय मोखोना बिलाय रायदों बांख्रिखब बायदि बायदि बिफां लाइफांनि बिलाइ फिथाइ सामथाइ बायदिनि जोङो माला सुनानै बे दिनाव मोसौनो गानहोयो आरो बेखौ मानो गानहोयो जाहाथे जि फैबाय थानाय बोसोर गोदान बै बोसोर गोदानाव जाहाथे मोसौ मोसा फोरा जेबो बेमार आजार जाया बेफोरनि थाखाय जों बै मालाफोरखौ गानहोयो आरो बेनिफ्राय जोङो बेफोर मालाखौनो जेनेबा जि मोसौनो गानहोनाय माला बिदिनो माला मोनथाम मोनब्रै माला सुनानै जोङो न'नि सोरगिदिं न'नि उखुं मुदा खना खनायाव जोङो थुनानै होनाय जायो आरो जाहाथे बेराम आजारफोरा फैबाय थानाय समफोराव जोंनि न'खराव जाया बा मोसौ मोसा मानसि दुमसिनाव जाया बैनि थाखाय बेनिफ्राय बिदि थुखांनायनि उनाव जोङो मोसौखौ दैमा फारसे बा दंग' फारसे थुखैनो लाङो आरो बै सानाव ओ थुखैनो मानो लाङो होनबा जोङो दि बोसोर गोदाना अखानायैनिफ्राय जायो नालाय जोङो मोसौखौ बै दिनाव मोजाङै थुखैस्रायो आरो बै थुखैनो लांनाय समाव जोंहा जि माखासे फिथाइ सामथाइ हानानै लानाय बा लाव फान्थाव हालदै बायदिसिना फिथाइ सामथायाइखौ जोङो मोसौनाव सारै सारै दैमा फारसे होलाङो आरो मोसौखौ जोङो बेनिफ्राय बेयाव जोंहा मोनसे खुगा मेथाइ खनो जोङो सल'। जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था। बिमा गायदे बायदि दाजा होननाय बिदि सल' खनो आरो जोंहा बे गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थादों आरो माने। ओ मासे मोसौखौ बिफा बलद बायदि जानो होदों बिमा गायदि बायदि जानो होआखै बेफोरबायदि सल'खौ खनो आरो जोङो। बै समाव बेनिफ्राय जेब्ला जोङो दैमा मोनहैयो जोङो मोसौखौ मोजाङै दैमायाव होसो सनानै मोसौखौ थुखैजोबो आरो नोंथां बिदि थुखैखांनायनि उनाव जों जोङो मा खालामो जि बोराय जे मोसौ रसा बा मोसौ दिरुं फुराना ओम दिरुंफोरखौ जोङो दैमाफोराव। ओ थुनानै गारबोजोबो बा दैमाफोराव खाबथानानै गारबोजोबो आरो। उम बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ मोजाङै ओ थुखैनानै लाबोनानै हगारना होफैयो आरो नों थां बै सानाव बेनिफ्राय जोंहा मा खालामो। जि गिबि साना जोबनानै थाङोब्ला जेनेबा सैत्र दाननि जोब साना जोबनानै थाङोब्ला जोंहा अखानायै बैसागोनि सेथि सान जायो ओ बै सानाव मा खालामो जोंहा बर' धोरोमा मोनसे ओ फालिबोबाय थानाय दङ जेरै जोङो ओ गेदेरा उन्दैनो बोर होनाय उन्दैया गेदेरखौ सनमान लानाय बेफोरो जोंहा बैसागोनि से थारिखआव जायो आरो जेरै‌ ओ न'खरनि उम मानसिजिबा आलासि खुरमा बायदिफोरा न'खरनि गासै ओ ओम सोद्रोमाफोरा सोमोन्दो लालायो बा मान होलायो आरो बै सानाव। बेनिफ्राय जोंहा ओ मोनफ्रोमबो गामियाव जेनेबा ओम आर'जफोर लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बै सानखालि। से ओ बैसागो खालि उम रायजो जोंनि ओ संग'आव मोनसे आर'ज लानाय जायो जाहाथे फैबाय थानाय बोसोर गोदाना ओ बयनियाबो मोजाङै मोजां जानानै थाङो बैनि थाखाय जोङो जयै बै सानखालि आर'ज खालामनाय जायो आरो बाथौ गुदियाव। ओं बिनिफ्राय बिदिनो आर'ज खालामखांनानै बयबो जयै गेदेरफोरखौ जोङो जयै खुलुमो। ओ गेदेरफ्रा उन्दैफोरनो जयै बोर होलायो आरो नोंथां। बिदिनो जोंहा उम ओ सेथि साना जोबनानै थाङोब्ला नै नैथि साननिफ्राय जोंहा मा जागायो बैसागो मोसानाय जागायो‌ आरो। बर'फोरनि रंजानाय ओम मोसानाय होनोब्ला सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय गासिबो न'खर न'खर नखर हाबलायनानै रंजायो मोसायो आरो नैथि साननिफ्राय नोंथां। उम जेरै सेंग्रा सिख्लाफोरा ज' ज' लोगो। लोगो जालायनानै न'खर न'खर खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै न'खर न'खर हाबनानै मोसायो माइरं मागियो ओ एदावलायो बायदि‌ बायदिसिना आरो बिदिनो बेनिफ्राय गथ'फ्राबो गावसोर ज' ज'। ओ मोसायो रंजायो आरो बेनिफ्राय बोराय बुरैफ्रा मा खालामो बैसागो समाव मोनफ्रोमबो बर' न'खरावनो जोङो जौ संनायखौ नुनो मोनो आरो। बैसागो बोथोरा बोसोर गोदान होननानै हमना लानाय जायो नालाय। बै समाव मोनफ्रोमबो न'खराव जों जौ बिदै संनायखौ नुनो मोनो आरो। बै जौ बिदैफोरखौ गामिनि बोराय बुरैफोरा न'खर न'खर हाबनानै जौ मागि मागि लोंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। बिदिनो जोंहा स्नि सानसिम बैसागोआ सोलियो नाथाय गोदोनि दिनाव बेफोरो गोबाव सम सोलिनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। जोंहा बैसागोआ गोबां दंमोन जेरै जोङो मोसौ बैसागो मानसि बैसागो सैमा बैसागो, हांसो बैसागो बायदि बायदि जिब जुनारनिबो बैसागो दंमोन आरो नाथाय जोङो दानिया मा बेफोरो गोमालांजोबबाय आरो खालि दंसै मा मोसौ बैसागो आरो मान सि बैसागि बे मोननैयाल' दंसै आरो दायो बिदिनो जोंहा जेब्ला बैसागोआ स्नि सानसिम जायो अब्ला जोंहा मा खालामो जोबथि सानाव सेजौ सेथाम मैगं खांनानै जोङो जायो आरो जाहाथे बेमार आजारफोरा जोंनियाव जानो हाया बायदिसिना मुलि मैगंफोरखौ जोङो खानानै बै दिनाव संनानै जायो आरो नोंथां। स' आंनो नोंथांनिसिम बैसाग सागोनि बागै फोरमायनाया बेखिनियानोसै नोंथां नोंथाङाबो आंनो मोनसे जायखिजाया बर'नि दोरोङारि फोरबोनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ। नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय आंनि सिगाङाव माखासे बैसागोनि सोमोन्दै फोरमायनानै होनायनि थाखाय। दा आङो बे समावहाय जायखिजाया बर'नि माखासे दोरोङारि फोरबोफोर बैसागोनि अनगायै जेरै मागो दमासि आमथिसुवा ओमफाय हालजांख्रा फोरबो बेफोरबायदिनि सोमोन्दै आं जायखि जाया मोनसेनि फोरमायनानै होनो सानो। थ' दा बोथोराबो माइ गायनायनि बेनिखायनो आङो जेनाखि हाल जांख्रा फोरबो फालिनाय बेनि सोमोन्दैनो आङो सुंद'यै बुंनो सानबाय। दा हाल जांख्रा फोरबो फालिनाय बेयो थोंजों माइ आबादजों सोमोन्दो गोनां। जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिनि मानसिफोरा जे मिथिंगानि गेजेरावनो थानानै आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे हारि होननानै सिनायथि जाबोदों। दा बै समनिफ्रायनो गोदायनि समनिफ्रायनो जे आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो फ्रायनो बर'फोरा जे माइ गायनानै बे माइ गायनानै हानाय दिनखालि नैबे नांगोल जांख्रा फोरबोखौ फालिनाय जायो होन्नानै मिथिबोदों आरो आथिखालावबो फालिबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा नै हाल जांख्रा होननानै बुङोबा हालनि मिनिङानो जाहैबाय जे नांगोल आरो जांख्रानि मिनिङानो जाहैबाय फोजोबनाय बा बिदाय होनाय जोङो बै सानाव नांगोलखौ जेन'बा सनमान होनायनि गेजेरजों जोङो माइ गानखांनाय सानावहाय जोङो जयै बिदाय होनाय जायो रंजास्रानानै। बेबायदिनो हाल जांख्रायाव जेनेबा माइखौथ' जोङो गिबि दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो हिसाबै जोंनि माइ गायनाया जुन दानिफ्राय सरासनस्रायै जागायो दैज्लां बोथोरनि माइ गायनाया। दा माइ गायनायनि सिगां सिगांनो जोङो बै माइ गायगोन हाखौहाय। जोङो गोदो गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो समाव जे। नांगालजों हाल एलेवनानै। जोङो हाखौ फोमोननानै लानाय जायोमोन बेबायदिनो गिबि गिबि एवनायखौ जोङो। खारायनाय होननानै बुङो बिनि उनाव सामार होनाय। बर' होनाय फोमोननाय बेबायदिनो ओ गिबियावनो जोङो। खोथिया थोलिफ्राय ओ खोथिया थोलिनिफ्रायनो लां जोङो ओ नांगालजोंनो एवनानै जोङो माइखौ गायबोबाय थादों। ओम बेबादिनो जेनाखि बेबायदि ओ बेबादि नांगोलजोंनो। वो ओ जोङो एवनानै। ओ गायनायलाय जोङो नांगालखौ जोङो ओ जोब। था सानखालि ओ माइया गायै गायै गायनानै जोङो बै ओ जोबथा सानखालि बा। जोङो नांगाल जांख्रा खुंनो थाखाय जोङो। ओ दब्लायनै दब्लायथाम हाफोरखौ ओ जोबथा सानखालिनि थाखाय थिनानै दोननाय जायो। ओ बै नांगाल जांख्रा सानखालि। ओ गासैबो जेनाखि ओ माइ गायग्रा आ। न'खरनि सोद्रोमा आरो बेजों लोगोसे ओ न'नि बिगोमाया ओ गुबुन गुबुन। ओ मानसिफोरखौबो ओ लेंंनाय जायो ओ बैसानखालि बेबायदिनो लेंंनानै। ओ दुब्लियावहाय ओ बयबो ओ खौसेयै। ओ रंजालायनायनि गेजेरजों माइखौ गायो आरो बेवहाय। ओ मोनसे ओ। नांगाल जांख्रायावहाय मोनसे नेमखान्थि दङो जे बे दिनावहाय। ओइ गावजों गाव औ ओ रंजानायनि गेजेरजों हाबु। हाब्रुफुनलायो ओ बेबायदिनो ओ बै सानावहाय। ओइ दुब्लियावनो ओ बायदि जाग्रा मुवा ओ जायो बेबायदिनो फिथाइ सामथायाइबो लांनानै जानाय जायो। साहा बिस्कुट बेबायदि लोङो उम गायो ओ बेबायदिनो। ओ माइ गायखांनायनि उनावबो। आरोबाव ओ न'आव बि न'खर बिगोमानि न'आवहाय। ओइ आरोबाव फिन खनसे रंजाबावनाय जायो ओ दा बैयावहाय। ओइ गासै गासै न'खर बिगोमा। फोर आरो बेजों लोगोसे माइ गायनायाव ओ गासै खस्थ' मोनफानाय। ओइ सुबुंफोरखौ बेयाव लिंनानै जाहोनाय जायो मानोना ओ जोंनि बे। माइ गायनाया ओ फ्राय गोबाव समसिमहालागै। ओ जानानै थाङो बेवहाय गोबां। सान्दुं अखा ओ मानसिफोरा खस्थ' मोननांगौ जायो। ओ दा बे असिलायैनो। जेनाखि बे खस्थ' मोननायखौ ओ बावनो थाखाय बा जोंनि बे। जोंखौ माइ गायनायाव मदद होनाय। ओइ नांगोल जोङो बेफोरखौ। जोङो मान होनायनि गेजेरजों जोङो ओ जानाय लोंनायजों। ओ जोङो बे नांगाल जांख्राखौ खुंनाय जायो। दा नांगाल जांख्रा आ फोरबो फालिनायखौ जोङो बेखायनो। ओ गुबैयै थोंजोङै जेनेबा माइ आबाद मावनायजों ओ। सोमोन्दो गोनां होननानै ओ बुंनो हायो ओ दा जोङाहाय। ओइ बे फोरबोखौ फालिनाया थारैनो ओ ओ जोबोर मोजां। ओ आरो बे फोरबोआवहाय बेबायदिनो जोङो रंजाबावो। जे बेवहाय गासैबो न'खर न'खर। जायहा नांगोल जांख्रा खुङो बिसोरहा। ओ जौ संखानानै दोननाय जायो बेबायदिनो बै। जौफोरा माइब्रानिबो संनाय जायो सोरबा सोरबा माथानिबो संनाय जायो। ओ बेबायदिनो ओ जाग्रा बेदरफोरनि गेजेर ओ जों लोगोसे बे जौखौ लोंनाय जायो बै सानखालि ओ बेबायदिनो। रंजा बाजायै नांगाल जांख्रा दिनखौ हगार हरनाय जायो आरो नोंथां। ओ थ' जोंहा समाबो जानानै फैबाय नोंथां दा आङो नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। ओइ बिदिब्ला दोनथ'नोसै नोंथां।